हेल
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों सों
औ ओरैनो मा खालामगासिनो दा नोंथाङा
आंथ' नै इउनिभारसिटियाव दङ दिपारमेन्टाव जिरायनानै
अ आदसा होमबा दा रायलाय जागोनना एसे
रायलाय जागोन रायलाय जागोन आं फ्रि दं दा
औ औ होमबा जोङो एसे सोलोंथाइनि सायावनो रायलायनोसै नामा
जागोन दे
ओरैनो दा होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायसा थासारियाव दङ सोलोंथाइया
सोलोंथाइयाथ' जोंनि ओनसोलाव बर' बिजोंनि थासारिया बिराद गाज्रि जाबाय
औ
गोदोथ' बयबो माने बर' बिजोङावनो फरायोमोन मोनसे जों फरायनांगौ होननानै मोनसे दोहौ दंमोन गोदो खिनथु आजि खालि मा जाखो माने मानसिफ्रा बर' मिड मिदियामखौ गुरुत्त' होयै जालांबाय गुबुन गुबुन माबायावसो सोनाय जाबाय आरो बे मोनसे प्रब्लेम जादों दों आरो आरो जायफोरा फरायदों माने एसे माने जायफ्रा फाइनेन्स थेलि एसे लोरबां जाना दं बिसोरसो दंबाय दङ आरो दा बर' बिजोङाव
आतसा अब्ला माने ओ नोंथाङा बे औ जोंनिथिं औ जो जोंनिथिं ओ बिजोंआ जोंनिया जेनेबा बर' आरो इंराजि आरो आसामिस बेफोरबायदि दं आरो दंनाया ओनिफ्राय बर' बिजोङाव जोंनयाबो गुदि फरायसालिफोराव आजिखालि माने आथि खालाव बारा एस बेसेबां फरायसा गैया थेवब्लाबो जेनेबा बर' बिजोंनिनो जोंनाव प्राइभेट फरायसालिबो दङ ओ बे प्राइभेट फरायसालियाव जायो फरायसाफोरा जानायालाय इउ एन एकाडेमि होननाय दङ जोंनाव ओमफ्राय फाय सारखारिआव एसेबां खम जाबाय जोंनाबो थेवबो जेनेबा गोजौ फरायसालि फोराव एसे दं आरो खाथि खालानि फरायसालियाव ओमफ्राय आथ आथिखालाव माने गोबाङानो न'खरनि थासारिया बारा मोजां नङाबाबो प्राइभेट फरायसालियाव होनायखौ आङो नुयो आरो फरायसाफोरखौ माने बिमा बिफाफोरा माने प्राइभेटाव बांसिन होनायखौ आं नुनो मोनो जोंनि जायगायाव ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा खाथि खालायाव मोनबेसेफोर बेबायसा फरायसालिफोर दङ बा दङना गैया माबायसा फरायसालिफोरा
जोंनियाव ओम जोंनि गामियाव हेलौ
औ
गंथाम दङ गंथाम एल पि सिकुल दंना
अ आतसा आतसा
गंथाम एल पि सिकुलाव एकदम फरायसाफोरा खमसै साफा सानैल'सै स्टुडेन्टनि रहैसखौ नायनानै टिसारखौ होनाय जायो नालाय सिखुलारनि खमि लांनाय आंथ' नुलानो दाबो रोंजोबनो हानाय नङा बिनिखायनो बायलांनो नागिरबाय आरो
औ नंगौ नोंनिया ले ओ ओमफाय
ओंखायनो
बेबायसा स्कुलफोरनिफ्राय जेनेबा फरायसालिफोरनिफ्राय जिथि थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ माबायसा खोनानो मोनो जेनेबा फरायसाफोरा ओ माबायसा थाखोनि
अ बे बेलायावथ' जोंनि ओनसोलथिं बे बेलायाव बिराद मोजां रिजाल्टफ्रा बिराद मोजां जायो यो जोंनिजाय रिजाल्ट बे जुदि जोङो जेनेरेल जेनेरेल जुदि जोङो मिडियाम बा जोङो गभमेन्ट इस खुल बेफोरखौ नायालासेनो जों जुदि जेनेरेलि नायोबा जोंनिथिं बे इडुकेसननि बेलायाव बुहुद मोजां बहुद मोजां होननानै बुंनांगोन आरो ओ जोंनिथिं बेदि माबाबो नुनो मोनो जेनबा आसामनि माबेबा टप टेनाव बबेबा साबजेखआव बेबो जों नुयो आरो ओ गुबुन गुबुन स्ट्रिमावनो जा बिदि जों नुनो मोनो आरो आरो जेनेरेल नायोबा बुहुद मोजां आरो बे फरायनायनि माबाया बारहावाया बिराद मोजां आरो
औ
गोदो जोंनि समाव जों उन्दै उन्दैबा जे औ जोंनि उन्दै उन्दै जों जेब्ला उन्दै जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन बै समाव
औ
बे माबाया इनभारमेन्टआ जेरैमोन दा खिन दा साबसिनसो जाबाय आरो दा माने बुहुद माने मोजां जाबोनायखौ नुदों आरो फरायनि बेलायाव
आदसा दा होमबा साबसिन जाबाय
बिदि आरो साबसिन जाबाय दा दा एगदम बुहुद मोजां जाबाय होदों आरो
ओमफ्राय जिथि थाखोखौ उथ्रिसारखांनायनि उनाव जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय फरायसाफोरा जेनेबा मा मा मा मा आयदा लानानै फरायहैयो बा मा मा कर्स लानानै फरायनाय माने बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा
जोंथिं ओ खायसेया आर्सआव लाबाय आरसआव लायो खायसेया साइन्सआव लायो सा आरो खायफाया आरो कमार्सआव लायो जोंथिं माने कमार्स स्ट्रिमबो दङ साइन्स बो दङ आर्टसबो दङ नालाय जाय जाय जा इन्टारेस्ट बिसोरो माने बे स्ट्रिमाव लायो बेनि अनगायैबो जोंथिं मा जायो बे स्किल डेभेलपमेन्ट इडुकेसननि फारसे स्किल डेभेलपमेन्ट कर्सनि फारसे बांसिन इम्परटेन्ट होनाय जों नुयो आरो जेरै आइ टि आइ आइ टि आइ लायो सोरबा सोरबा आरो बायदि सि ना माने गभमेन्टफोरा ओ माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि कर्स होबाय थायोना बेफोराव बिराद इन इन्टारेस्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
आतसा अब्ला नोंसिनि खाथि खाला ओनसोलाव नोंसिनि ओनसोलाव मुलुगसोलोंसालिबो दङ नामा
जोंनियाव गैया खाथियाव गैया जों
अ अब्ला ओ
कलेज गंनै दङ।
आदसा अब्ला फरायसालिमा माने डिग्रि कलेजफोराव फरायखांनायनि उनाव बबे जायगायावबा बबेहाय औ बबेहाय मुलुग बबे मोनसे मुलुगसोलोंसालियाव बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय
जोंनिफ्राय बांसिन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो बांसिन थाङो ओमफ्राय बेनि उनाव गुवाहाटि इउनिभारसिटि कटन इउनिभारसिटि माने बांसिन बड'लेण्ड इउ इउनिभारसिटियावनो फरायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि औ जोंनि ओनसोलावबो ओ जेनेबा खाथियाव मुलुगसोलोंसालि गैया आरो गैयाबा जोंनिया जोंनिफ्रायबो गुवाहाटि बा क'क्राझारनि बे क'क्राझार आरो बड'लेण्ड बेफोरबाय बायदि मुलुगसो सोलोंसालियावनो थाङो जोंनिफ्रायबो
उम उम क'क्राझाराबो गभमेन्ट कलेजाबबो इउनिभारसिटि जाबाय। हो
औ औ इउनिभारसिटि जाबाय बेफोराव औ बेफोरावबो थाङो आरो इनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलथिंजाय जेन'बा बे ओ बादायलायनाय एग्जाम कम्पिटिटिभ इक्जाम होननानै बुङो जायखौ जों। ओ जेनेबा बेफोराव ओ बेफोराव जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय मोनगोन ना मोना जेनेबा बादायलायनाय साख्रिफोरनि इग
बिदिथ' बिदिथ' बुहुद मोद बुहुद मोननायखौ खोनायो बिदियाव हमनानै ला। फिसा माबानिफ्राय साख्रि जेनोबा बे फौजिफोरनि एस सि सि एस एस सि जि डि फोरावबो गोबां ओ मोननाय खोनायो। बे जों लोगोसे बिथिं ओ थार ग्रेडफोराव मोननाय खोनायो आरो बेजों टेट फोरावबो मोननाय खोनायो बांसिन माने एस एस सि जि जिडि टेट बिदियाव' मोननाय बांसिन खोनायो आरो
आतसा ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जेनेबा जोंनि इन्जिनियारिंनि डिग्रि थायो नङा होमबा आरो मेडिकेलनि डिग्रि थायो जोंना ओ बेफोरबायदिनि थाखाय जोंना औ ओ आनजाद जायो एक्सट्रा जेनेबा जे दाबल हलि आरो ए दा निटनि जोंना जायो नङा होमबा नों थ्रेनस आनजाद त' बेफोर बायदिनि थाखाय ओमफाय नोंथांमोननि जायगानिफ्राय जेनेबा फरायसाफोरा ओ थाग थियारि खालामगोन ना खालामा जेनेबा गोसो होयो ना होआ बेफोरबायदि एगजामनि थाखाय औ उनाव डक्टर इन्जिनियारफोर जानो थाखाय
बिदि जोङो साफा सानैखौ नुनो मोनो दे साफा सानैखौ जोङो गुवाहाटि ओ नेट एगजामनि थाखाय कचिं लाफैनाय खोनायो आरो साफा सानैखौ जों बिदि जि माने डाक्टर लाइनाव फरायबाय थानायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो खायफा इन्जिनियारबो फरायगासिनो दं खायफा खायफा कमप्लिट जाबाय माने बारा जोङो जेन खोनाबाय थाया उमुका थांदों मादों जेब्ला पास आउट जानानै फैयो मानसिफ्रा अब्लासो खोनाय जै उमुखानि दिनिथनि पास बा डाक्टर पास खालामना फैबाय होननानै बिदि जोङो पास खालामनाय माखासे फोरखौ जों नुनो मोनो आरो एम बि बि एस इन्जिनियार
अके अ अ होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा जोंनि रायज्लायनाय खौ समबो जाबायमोन औ दे उम उम दे